खोनादों नोंथां नोंथाङाबो मोजाङै खोनादों ना
औ खोनादों
ओ बिदिब्ला जोङो दिनै बर'फोरनि ना हमनानै जानाय आदबनि सायाव सावरायजागोन ना नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां
औ ओ बर'फोराथ' गाहायै ओ ना हमनानै जायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
औ बिब्दिनो बर'फोरा ना जानो थाखाय ओ न'आवनो फख्रि बानायनानै बा फख्रि जावना लानानै थोजासे ना फिसिना लायो बायदि रोखोमनि नाफोर ओ बेबायदिनो फिनानै न'नि फुख्रिनि नाखौनो ओ ओ नांगौ बायदियै जायो आरो जानानै उनावहाय रांखावरिनि थाखाय जेनेबा रां खामायनो थाखाय बेखौनो ओ गिदिर जाहोनानै। हाथाय बाजाराव फाननानै। ओ बेफार फालांगि खालामनायखौबो नुयो नङा होनबा।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो बोथोरफोर जेरै दैज्लां बोथोर मेसें बोथोर बायदिफोराव बर'फोरा। ना हमनानै ना गुरनानै जाबोदों ओ जेरै बुंनो थाङोब्ला दैज्लां बोथोराव जिहेथु ओ बैसागु बैसाग बोथोरनिफ्राय बिराद ना जायो। फाय ओ गोबां अखाबो हायो आरो दंग' बिलोफोराव दैया बुंनानै थायो आरो बेफोरावनो नाफोरा ओ फिसा जायो आरो नानि अनजिमाया बाङो होननानै बयबो बुंसोखायो। आरो बर'फोरा। दैज्लां बोथोरावहाय ओ लाङि जिहेथु बेखौ लाङि होनो मुस्रि बायदि जे थायो नोंथां। नोंथाङा सिनायखायो। जानांगौ।
औ औ।
बे लाङिखौहाय ओ दैयाव ओरै साना दोननानै। ना नांना थानायखौ नुयोमोन। बेबायदि साना दोननानै ना हमनानै जानायखौबो नुनो मोनदों आरो जिहेथु बै बर'फोरा आबाद मावनो थाखाय दैज्लां समाव जे आलि दानो।
औ नंगौ।
आलिनि गेजेर गेजेर जिहेथु ओ दुब्लि फोथारावहाय जेब्ला अखा हानानै दुब्लिफोरा दैजों बुंनानै थायो अब्ला ओ गाहाय मोनसे जायगाथिं दैयाथ' बोहोयो नङा होनबा। बेवहाय। बेनि आलियावहाय ओ जिहेथु दै बोहोयो बे आलि जिङाव खखा बायदिसिना साना दोननानै ओ जिहेथु सेन बेफोरखौ साना दोननानै ना हमनायखौ ना हमनाय आदबखौबो नुनो मोनो जे आरो बर'फोरा बेबायदिनो दैज्लां बोथोराव खखा सानानै सेन सानानै ना हमनानै जायो।
औ।
ओ बेनि अनगायैबो दैमाफोराव आस्रा जे बायदिफोरखौ सारनानै जायो नाफोरखौ दैमा बिलोफोरनिफ्राय लानानै फैयो सारनानै। जेहेथु बर'
गौ।
औ नोंथां जिहेथु बर'फोरा बांसिनानो मिथिंगानिनो बायदि मुवा बेसादफोरखौ बुथुमनानै आदार महरै जानाय बायदि नाखौबो जाबोदों। आरो बर' फोरा ना। खौ। जानानै। बा जायो गोबाङानो जायो ओ जेरै दाउ अमा हांसो जानायफोरबायादिनो नाखौबो बर'फोरा नांगौ बादि बुथुमनानै जायो आरो नाखौ हमना लाबोनानै ओ फोरानना दोनना नाफाम बानायनानै उननि समाव जानो थाखाय थाखाय दोननायखौबो नुनो मोनो। आरो फोराननानैबो जेरै मैथा सबाय बायदिफोरजों ओंख्रि संनानै जानायखौबो नुनो मोनो। बेबादिनो बर' औ नोंथां
ओ नोंथांमोननिथिं आरो बिलोफोर बेफोरबायदि जायगा नुनो मोनो नामा?
औ नोंथां दङ जोंनिथिंजाय बेबायदिनो दङ जिहेथु बर'फोरा दाबो ना हमनानै जायो आरो
औ ओ बिदिबाथ' नोंथां बैफोर बिलोफोरावहाय ओ गां जेमा सें खावरि ओ बेफोरबायदिबो मोनगोन मोनो जानांगौ?
औ नोंथां मोनो दाबो बर' हिनजावफोरा माने गुरनानै लानाय फैनायखौ नुनो मोनो नै दाबो नुसिगोन जिहेथु दाथ' दैज्लां बोथोर जाबाय ओ बरफोराहाय माने जेब्लानो सम मोनो अब्लानो ना गांजेमा एंखावरि बायदिफोरखौ गुरनानै लाबोयो आरो बायदि मैगंफोरजों जायो गाहायैथ मैथाजों जानायखौ नुनो मोनो जिहेथु
औ गां गांजेमानि थावनाया माबादि नोंथां एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ गांजेमाया ओ एसे दै जेब जेबाव थायो आरोना जिहेतु ओ दैया माने गिदिरद्रायबो नङा आरो रानथाब फोथाबद्रायबो नङा जिहेतु दैया एसे जखानि जायो आरो बेवहाय हाग्रा एसे एसे थायो बे फोरावहाय थायो गांजेमाया आरो गांजेमाया गोजौआव बिदै दैना दोननानै गाहायाव थायो आरोना जोला आरो जो बे थायो आरो गां मानि थावनाय होनबाथ गांजेमाया मोदोमो
औ
बेथ औ गांजेमानि मोदोम मोदोमनाया माने एसे आला आदा जायो आरो नाफोरबायायदि जाया एसे मोदोमनाया गुबुन रोखोमनि जायो आरो जिहेतु बर' फोराव हमां हमदांनो हायो आरो मोदोमनाय सेनखौ मोनबानो माने बे बे जिरादागां जेमा बेबायदि होननानै
औ दाथ दैज्लां सम नंगौना नोंथां
औ।
ओ आरो गामि ओनसोलफोराव जोङो गोबांखौनो नुनो मोनो जे ओ एम्बु हमनाय।
औ।
ओ दा नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबादि एम्बुफोरखौ एम्बु जानायखौ नुनो मोनो ना नोंथां?
औ नोंथां बरफोराथ' गोदोनिफ्रायनो एम्बु जाबोदों बा एम्बु बुथारनानै जाबोदों दैज्लां समावहाय। बेबायदिनो आथिखालावबो एम्बु नागिरनानै बर'फोरा जाबोदों जिहेथु एम्बुखौबो बर'फोरा जाग्रा आदार हिसाबै बाहायबोदों। एम्बुखौ बर'फोरा ना गुरनो थांनाय समाव माब्लाबा मोनबोनायाव लाबोफायो लोगोसे मालाबा बिदिनो हरफोराव बुथारनानै जायो। आरो एम्बु बेदरा जोबोद गोथाव होननानै बयबो बुंसोलायो आरो।
औ नोंथाङा हिम्बु बेदर जायोना जाया?
आंथ' जाया नोंथां जानाया।
एम्बु बेदरा जोबोद गोथाव आंनि मथेबाथ'
नोंथाङाबो जाखांबाय नङा होमबा?
औ जाखांबाय नोंथां। ओ दाथ' मोननो गोब्राबसै। गामि ओनसोलावसो अखा बोथोर जेब्ला अखा बोथोर जायो। अब्ला सान हाबनि लोग लोगो एम्बुफोरनि गाबनाय बेफोरखौ खोनानो मोन आरो एम्बु गाबनाय लोगो लोगो जों मिथिनो मोनो जे दैज्लां फैबाय दायो माइ आबाद मावनायनि सिजोन होननानै जोङो मिथिनो मोनो। आरो एम्बु गामोल्बा गोसोआव मोजां नाङो। ओ‌ आरो बर'फोरा बेखौ अखा अखानि अखा लाबोगोननि रादाब होफैदों बेखौबो फोथायोमोन बिदि होननानै।
औ।
ओ जोङो बांसिन एम्बु बंलाखौ जानाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
औ।
बिनिनो एम्बु सिथ्र' आथ' न'आवसो थायो नङा होनबा नोंथां? आरो एमबुथेरेया जिहेतु दैयावनो फिसा फिसा थायो बेखौ बर'फोरा ओ गोबाङानो जाया सोरबा सो सोरबार' जानायखौ नुनो मोन मोनो आरो। एमब्रुद एमब्रुदबो मोनसे फिसा फिसा जिहेथु ना गोरै बायदि गोरैनिफ्राय फिसासि थिन जायो आरो।
औ।
नायखौ नुनो मोना। आरो बर'फोराथ' बांसिनानो ओ बेफोरबायदि ना खांख्राइ गांजेमा हमनानै जानो थाखाय मिथिंगायावनो मोननाय औवा दंफां बायदिसिनानिफ्रायनो आगजु बानायना लायो नङा होनबा। आरो गाहायैथ' बर'फो फोरनि न'खराव जेखाइ खबाइफोरा थाखायो जिहेतु बर'फोरा ना होरि हमनानै जाग्राखा
औ नंगौ।
बांसिनानो बर'फोरनि न'खरावहाय खबायखौ नुखा हागोन आरो। आरो बेफोरखौ नुयोनानै मिथिखायो बर'फोरा जिहेथु ना हमनानै जाग्रा आरो। मिथिंगानिनो बायदिसिना बुथुमनानै जाग्रा
औ नं
जेहथु बर'फ। फोरा गाहाय आबादारिथ' मिथिंगायावनो सोनारनानै जिउ खुंखायो नङा होनबा।
औ नोंगो नोंथां।
बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनाय आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ' जाासिगोन नामा।
औ नोंथांनिसिम जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथाङा बर'फोरनि ना हमनाय फोरमायना होनायनि थाखाय।
औ नोंथांनिसिमबो साबायखर बाहरबाय जिहेथु नोंथाङाबो सम होनायनि थाखाय।
औ गोजोनथों।
औ।